खुलुमबाय नोंथां। औ नोंथांजों आङो जोंनि दो बरनि दोरोङारि आबाद जे दै ज्लां बोथोराव आबाद मावनाय बेनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै हरनाय जादों। दोंमोन आरो नोंथां नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ बिब्दिब्ला नोंथांनि ओनसोलावहाय माबाय दि आबाद दै ज्लांङाव मा आबाद मावो आरो मेसेंआवहाय माबायदि आबाद मावो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ थिग बेबायदिनो जेन'बा दाथ' दैज्लां ओ नङा हबा नोंथां? बेयाव जोंनिया बिदिनो मैगं थाइगं जानो थाखाय जोङो बिब्दिनो ओ बिदिनो पटल बि दिनो भिन्दि, लेस्रा, सिंखा बिदिनो दै ज्लांनि लाव बिदि गायनायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां जोंनिथिं गायो बेबिदि आरो दा थ' दैज्लां बोथोर नालाय ओ गासिबो जेन'बा गामि एबा जायगायावनो माइ गाइयो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
ओ बिब्दिनो माइखौ ओ गुबुन गुबुन ओनसोलाव ओ दाब दाब जायगायाव माने गुबुन गुबुन गायो माने मेसिङाव गायो गुबुननिथिं आरो जोंनि थिं दैज्लाङाव गायो मानोना जेनोबा गुबुनथिं गुबुननिथिं मेसेङाव गायबासो माइ जायोनो। ओमफ्राय जोंनिथिं गायबा आरो दैज्लाङाव जायो।
औ मानो होनब्ला जोंनिथिं दैज्लाङावसो दै जायोना? लाय नों
औ नंगौ नोंथां औ बिदिनो जेनोबा माइ गायनो थांनाय जोंनो गिबियावनो जेनोबा खोथिया नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां? औ बिब्दिनो जेनोबा बे माइ जेनोबा फोनो थाखाय माइदि दोननायखौ जों हाखर हाखर एबा दंग'फोराव जों ओ सोमना दोननाय ओ सोमना दोनो आरो नोंथां। थिग बिदिनो खानसे नङाबा खाननै औ बिबदिनो बे फोरनि थाखाय जों दुब्लि एबा फोथारखौ ओ हालेवग्रोना लानांगोन नङा होमबा नोंथां? औ थिग बेबायदिनो गोदो गोदायथ' जोङो हालेवनो थाखाय जों मोसौखौसो बांसिन बाहायोमोन दाथ' मोसौफोरजों जों हालेवनायखौनो नुनो थांला बिनि खाय जों ट्रेक्टरजोंसो एवनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो जोङो बे ओ दुब्लि एबा फोथाराव मोजाङै हालेवनानै बेयाव फोथाराव ओ जेनोबा दैफोर गैयाब्लाबो दैफोर मेसिनफोरजों थोनानै लायो बेयाव जा जों खोथिया फोनो लानाय बेखौ जोङो सासे सासे ओ फोनो आरो फोयो आरो नोंथां। ओ जेब्ला जेब्ला बेफोर खोथियाया जेनोबा ओ देरो एबा गोजौ जायो जों बे खोथियाखौ फुनानै जोङो जाय हायाव एबा जाय फोथाराव माइ गायगोन बे फोथारखौ ओ मोजाङै एवनानै ओ फोमोननानै लायो। आरो बे फोथाराव जेनेबा, जोंनियाथ' बिदि माइ गायनाय समाव जेनेबा आगोलनि जोङो आलि गोदानखौनो जों दुबबाय थाया माने बेखौ आरो गोदान आलि होफिनो नङा होनोमबा नोंथां, औ बिदिनो ओ जोङो खोथिया फुखांनाय, खौ जों माइ गायनो थाखाय जों दुब्लि एबा फोथारखौ मोजाङै फोमोनना लानानै जों बेयाव माइ गायो आरो नोंथां, बिदिनो जेनेबा माइखौथ' गोबां ओ रोखोमनि गायो नङा होमबा नोंथां,
औ
औ बिदिनो जेनेबा गोबां ओ मुंनिदों माइफ्राबो बिबदिनो जेब्ला औ माइखौ गायखाङो माइ गायखांनायनि उनाव जेनेबा बेखौथ' माइ गायखांनानै दोनब्लाबोथ' जाया नङा होमबा नोंथां, बेयाव जोबोद, जोथोन लानो गोनां जायो जेनेबा दैफोर दैफोरखौबो जोथोन लानो गोनां जायो बिदिनो आरो बेयावबो हासार हासार होनांगौ जायो बिब्दिनो जेब्ला माइफोरा मोनो मोन्ला जों बे माइखौनो जों हानानै जोङो न'फोराव लांनानै जोङो मारा ना यो आगोलथ' जों मोसौजोंनो मारानानाय नुयोमोन खिन्थु दा बिब्दिया गैला दाथ' जोङो बे मेसिं मिसिंजोंनो बांसिन नानायखौ नुनो थाङो आरो नोंथां औ नोंथांमोननि ओनसोल सोलावबो माइखौ मा बोथोराव गायो जेनेबा मेसेंआव गायजोना दैज्लाव गायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसो ओनसोलावहाय माइखौथ' जोङो दैज्लाङावनो गायो नों थां मानो होनोमबा मेसेंआव जोंनि लावहाय दै जाया बेनि थाखाय जोङो माइखौ दैज्लाङावनो गायो आरो बे बेनिफ्राय जोङो माइखौ गायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांगोन माइज्लि माइज्लिखौ जोङो न'निनो दोन खानाय बिदाननि थाखाय दोन खानाय माइज्लिखौबो लायो ज'खानि बायदि नङाब्लाबो जोङो हाथायफोरनिफ्राय बायनानै लाना फैनानैबो जोङो लायो आरो बेनिफ्राय जोंनो नांगौ जखा बायदि जखा सु सुनानै लानानै बेखौ फा फाथोनि बस्थायाव सोनानैहाय बेनि खाथो फाथोनि बस्थाखौ खाथेनानै जोङो फुख्रि एबा दैमायाव सोबना सोम नानै दोनहैनाय जायो सानथाम बा सानब्रैनि थाखाय औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ सान थामबा सानब्रैनि उनावहाय बेखौ बोखांनानै दिनै दसे समनि थाखाय बोखांनानै दोननानै ओमफाय जोंङो जेब्ला दैया थरनानै थाङो अब्ला जोङो बे माइ माइलिखौहाय न'आव लानानै फैनाय जायो आरो औ बेनिफ्राय जोङो बे खौ न'आव लानानै फैनानैहाय ओ न'निनो उसुंदायावहाय खनासे ओ बेखौल' खबनानै फेनस सानाय जायो। आरो बेखौ फेनस्लानानै जोङो थास'नि बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो जाहा थे बियो थास'नि बिलाइजों खोबनाया गरम जानानैसजे बेयाव गाजा ओं खारो। गाजा ओंखार औ खानथामबा खानब्रै बिदि थानानै जोंना गाजा ओं खारो नोङा होमबा नोंथां मायज लिया औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओ जेबोला गाजा ओंखारो बियो जोङो जाय फोथारावबा जाय दुब्लियाव बेखौ फोगोन जोङो बे फोथारखौहाय मोजाङै हालेवनानै लानांगोन। बेखौ मोजाङै हालेवनानै लानानै बियो जेब्ला हाब्रुवा बिनि हाया जेब्ला रुय गोन हाब्रु जागोन। अब्ला जों बेवहाय फोनाय जायो आरो खोथियाखौ।
औ-औ।
जोङो खो थिया फोखांनानै बे खोथियाया दान मोनसे बा दान मोनसे खावसे बे बे खिनियाव हाय ओ जेबोला फु जानायनि जा महर लायो अबला जोङो ओ बेखौ फुनाय जायो आरो। माइ गायनायनि साननै बा सिगाङावनो जोङो फुनाय जायो बे खोथिया। खोथियाखौ फुयैनि सिगांनो जोङो। ओ माइ गायनो थाखाय जोंफोर फोथारावबो माइखौ गायगोन बे फोथारखौहाय मोजाङै आलि दाननानै लानाय जायो आरो। बे आलि दानखांनानै जोङो ओमफ्राय हाखौ हाल एवनाय जायो आरो हाल एवखांनानै ओ बेयाव जेबोला गायजानाय जागोन। अब्ला जोङो। आलिखौ खोनाय जायो आरो। खोनानै जोङो माइ खौ‌ गायो आरो बिनि उनावहाय गाय खांनानै जोङो ओ। द बा स्नि दान थानानै बियो माइयाहाय बिबार बारनानै फिथाइ थानानै ओ मोननानै हाजानाय जाहैयो आरो
औ नंगौ।
औ बेनिफ्राय जोङो जेबोब्ला बे माइआ मोननानै हजानाय जायो अबोला जोङो। ओ हाजानाय जायो आरो दानि जुग गावथ' बिब्दिनो गोदोनि बायदि सावरि जालायनाय गैला नालाय बिनिखायनो हाजिरा बा खामला लिंनानै हानो होनाय जायो आरो माइखौ। बेनिफ्राय जोंहा माइखौ हानानै न'आव लाबोनानै। ओ गोदोनि जुगनि बायदिथ जों हादा मोसौजों नाला नालाय दानिया जुगाव मानोे होमबा गोबांनि न'खरावनो मोसौखौनो नुनो मोनला नालाय बेनि थाखाय जों ट्रेक्टर जों ना नाय जायो आरो माइखौ इदिनिफ्राय जोङो ओ माइखौ ट्रेक्टरजों नाखांनानैहाय बेखौ ओ मोजाङै साफा खालामनानै जोङो ओ भाख्रियाव दोननाय जायो आरो माइखौ बेनिफ्राय जोङो ओ माइ आबादनि उनावबो माइ गायनाय फोथारावनो जोङो आ गोदान जेरै ओ मथर बिनि उनावहाय बुब्लिखौ जों गायो आरो गोबां मैगं थाइगंबो फोनो हायो आरो बेयावहाय
औ
औ ओमफ्राय बिनि उन मानसिफोरानो मैगं थाइगं गायो जेरै पथल जिंखा ओ लेस्रा बेफोरबायदि गोबां मैगं थाइगं गायो आरो औ बेफोर खौ गायनानै जोंहा ओ न नखराव नांगौ जानाय खरसा थाव संख्रि बायनाय बा मैगं थाइगं बायनाय बा फरायनायनि खरसा बेफोरो ओंखारहैयो आरो जोंनि गोबां हेफाजाब होयो औ बिनिफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलावबोहाय बेफोरदिनो मैगं थाइगं गायो नामा नोंथां
औ नं बिब्दि ओ बे लावफोर खौबो गायो आलुआव जे जेनेबा आलु गायनायाव बेदर बेदर औ गायो ओ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनेबा दाबो आगोलनि बायदि मोसौजों
ओ नोंथाङा जोंनि ओनसोलावथ बेफोरबायदि ओ दासान्दि रावबो बिदि मोसौजों एवनाय नुफेराखै मानो होनब्ला मोसौआनो थाला नालाय दाना नखर नखर बि दिनो मोसौ हालुवा थाबासो एवनो हायो नालाय मो सौ हालुवखौनो नुनो थाङा दाना नखर नखर। बेनिखायनो जोंनि ओनसोलावहाय बांसिन ट्रेक टरजोंनो एवनाय नुयो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ। बिनिफ्राय ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय सोरबा बिब्दिनो आबाद मावनानै जौगासारनाय सुबुंफोर दं नामा नोंथां? औ।
बिब्दिनो ओ जेन'बा गासैनिबो नखरा ओ धोनि जाजोबा नङा होमबा नोंथां। ओ सोरहाबा ओ‌ धोनि सोरहाबा गोरिब बिदिनो धोनि माने जेनेबा जाय जेनेबा आबादफोरजोंबो धोनि रोङो आरो खायसे नखरा माने आबाद मावो। आबाद मावनानैनो जिउ खुङो जेन'बा बिब्दिनो ओ आबाद मावनाय रांजोंनो जेन'बा बिदिनो नखरनि गथफोरखौबो ओ फरायहोनानै जौगाहोयो। आाबाद मावनानै न खरनि नांगौ जानाय मुवा बेसाद एबा मैगं थाइगं बेफोरखौ फाननानै गोबां रां ओ खामायो बिब्दिनो ओ दोङो गोबां आबादारिफोर जाय आबादजोंनो गारि मटर बायनाय बिदिनो न लुनाय। बिदिनो बिसोरो आबादारिफोरा जा बोथोरानो जा दैज्लाङानो जा मेसेङानो जा बि ।सोरो माने उम उम गासै जेनेबा आबादखौनो मावजोबो आरो गासै बोथोरावबो बिदिनो बिसोरो खस्थ' ओ मस्थ' ओ जेनेबा आबाद मावनानै ओ गोदोनिफ्रायनो जेनेबा गोबां जौगा ओ खांनायखौ आं नुनो मोनदों आरो थां।
औ नोंगौ आबाद मावना मावनो हायोब्ला जोंहा गो बां मुलाम्फा मोननो हायो। मानो होमबा बेफोर आबाद माव नायनि ओ जा फिथाइ बेफोरोहाय गोबां जेनेबा गोबां बाजाराव फानोबाथाय जों बेफोरनि गोबां बेसेन मोनो बेनि बेयावनो जोंहा गोबां न खराव नांगौ मुवा बेसादफोरखौ बायनो हायो जोंहा गोबां रां रुफा जाहैयो।
औ नंगौ नोंथां
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय जोंनि बे आबादनि सोमोन्दै सावरायलायनाय खौ बेखिनियावनो
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनदों नोंथां औ दे बिदिब्ला